औ नोंथां खोनादों ने?
औ औ खोनादों। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हामलाय नायखौ नोंथांनि सिमां जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा माखासे नोंथांजों माखासे गोनां आयदानि सायावहाय आं रायज्लायनो होननानै नोंथांजों कल कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सम होनो हागोनबा नोंथाङा फ्रि नामां आंजों रायलायनो नोंथां? अब्ला मोजाङानो जाबाय। आङो दा मोनसे माने गोनां आयदा लानानै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां। माखासे मानि ओ जानाय लोंनाय आरोखिना। मैगं जानाय लोंनाय मानि मा मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया राफोद जायो आरो बांद्राय जायोबा जोंनि देहाया मा जायो। बिनि सोमोन्दै बिदिनो जों बेराम आजार जानायनि सोमोन्दै सावरायगोन आरोखि नोंथां। दा गोदोनि आरो दानि बेलाखौ माने मोनसे फारागथि लानानै सावरायगोन। दा नोंथाङा जेबो उसुबिदा आव बिसोरनि
गैया नोंथां गैया।
औ अब्ला आंनो जुरजेननोसै नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहा देहायानो जोंनि जिउ जों देहा गैयाब्लाानो मा थांनानै थानो हाया बा जों मावनानै जानो हाया नोंथां नंगौना? दा जों देहाखौ जो दा दानो थाखाय मा खालामनांगौ मोजां मोजां बे जाग्राफोर जानांगौ। बा जोङो बिदिनो जानायफोरनि थाखायसो जोंनि देहा नंगौना नोंथां? दा जोङो साप'स ओ जानायाबो मानसिनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो नोङो माखासे ओ बे जिरादखौ गोथाव मोनदों होननानै जायोब्लाबो मा बियो जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरो मा माखासे बेसादखौ जोङो जानो होननानैनो जोङो सोरजिखादों। बेफोरखौ जायो नांगौ जखायै जानो रोङा। नाथाय मा गोबांनि बारा जायो जोङो नांगौनि बारा जायो बेयाव ओमफाय मा जोंनि देहाया खस्थ' मोनोबा जों बेराम आजार जानो भुगिनांयो। बुंनोसै नोंथां सापस जोङो दा बयनिफ्रायबो गोथावसिन होननानै मोनो होनबा जोङो मानसि माहारिया मा बेदर बेदरखौ गोबां गोथावसिन साननानै लायो नोंथां ना बिदिनो
औ
ओंखामाथ' ओंखाम थाखाबाय बेथ' थाखायोखा दा बे मैगं थाइगंनि बेलायावबाबो बेदराबो मोन-मोन-मोनसे मैगंआानो बायदियानो होनजाबाय। दा बेदरखौ मा गोबांथार मानसिफ्रा जायो खिन्थु नोंगौ जानांगौ बेदर जायोबा सक्ति मोनो। आरो मा गोबांथार जायोबा मा देहायासो खस्थ' मोनो। दा बेखायनो मा जोंनि देहाखौ राफोद गोख्रों खालामनो थाखाय बेदरखौ सानफ्रोमबो जानो नाङा। सम सम जानांगौ एसेल' जानांगौ दा जों बे मोनसेै आरोखि नोंथां दा बे अभार द्राइभ बेदर जानायनि थ उनावनो जोंनि ओरै माखासे ओ उदै सिङाव थानाय लेबारफोरा मा हजम खालामज'नो हाया बेवहाय मा माखासे बेराम आजार सोमजिनो माने माबा जायो आरोखि ना चान्स थायो आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव गोथां मैगं थाइगंनि दङ जोंहा ओरै ओ लाफा दङ बिदिनो मुला दं मैथा दं। बोथोर बाय बोथोर बां गोथां मैगं थाइगंफोर दङ नोंथां। दा बेफोरखौ जायोबा मा बेदरनि अनलाय बे सोर मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया राफोद गोरा जायो नोंथां। बांसिन मा नोंथां बिदि आबादखौ मैगंनि आबादखौ बै गायनाय जायो होनबा जोङो मा गामियारियाव थाग्रा सुबुंफोरासो गायनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला गामियाव थाग्रा सुबुंफोरखौ गोबांसा गोबां माखासे सुबुंफोरा मा बखियो गामियाव थाग्रा गाद्रा गुद्रा ओ मानि जेबो रोङा माया होननानै खिन्थु मा बुंनो थाङोब्ला गामियाव थाग्रा सुबुंफोरासो दे मानसिनि जिउ खुंनायावहाय जानाय लोंनायावहाय साप्लााय मैगं खालामग्रा बा मोजां मोजां अर्गेानिक मैगंफोर दिहुनग्राया गामियारि सुबुासो दा बिसो सोर गामियाव थाग्रा सुबुंफोर गैयाब्ला मा जायो। माखासे मैगं थाइगंनि आबादखौ बानायनो गोनां माने बानायनो रोंङै मानसिफोर दंङ नोंथां दा बेखायनो जोंङो मा मैगं थाइगं बांसिन मोननाय जायो दा। बोथोर हिसाबै नोंथां मैगं दंङ जोंहा मा दा नै दैज्लां बोथोराव दंङ जोंहा ओरै जोगोनार बो मोनो खुमब्राबो मोनो आरो मैथाबो मोनो थाइबें मोनो दा बिसोर मा मोनसे मैगं दा बे मैगंनिफ्राय जानानै जोंङो सक्ति मोनो दा ओरैहाय दंबावो जोंहा गोजामथावफोर दंङ मा? लाफाफोर मोनो ना मुलाफोर मोनो। ओरै कफिखौ मोनो दुन्दियाफोर फोर मोनो मा बिसोरखौ जानानै जोंनि देहाया सक्तटि मोनो नोंथां आरो आलु आलु होनो जायखौ जों आलुआथ' मा बयनिफ्रायबो बाहाय बाहायजसिननाय ओंख्रियानो मा जादों दालि आरो आलु दालि आरो आरो आलुखौ मा गारनो हाखाया माने जेरावबो जाखायो नोंथां स्कुल कलेज जेरावबो केन्थिनफोर थायोना नोंङो माबा मोनसे सबजिजों ओंख्रि जाफामबाबो दालि, आलु नांगौ ओंख्रिजों ओंखामाबो दालि आलु नांगौ बे थाफाखायो नोंथां बे मोनसे। माने बाहाय माखासे जोंङो प्रटिनफोर मोननो हायो दालि आलुआव अब्ला नोंथां। नि गामियाव बा नोंथांङा मा मा मैगं थाइगंफोरखौ जानो गोथावसिन मोनो आरो माबोरै आबाद मावो माब्लाबा आबाद मावफेरदोंना नोंथां मैगं थाइगंनि एसे खिथाना होदो दे नोंथां मैगं थाइगं? फोरखौहाय मा मा आबाद मै मावो बिनि सोमोन्दै
दाथ' नोंथां जोंनियाव मैगं थाइगंनि आबाद मावो होनना बुंजालाथ' साफ्र साफ्रोमबो न'खराव मावनाया आलुआनो जाहैबाय बेनिफ्राय मैथाफोर थाहैबाय भिन्दि लाव बेफोरनो बिनिफ्राय बिनि बारगहै जेरै जाय कफिनि बाथ्रा बुं एबा गाजर बेफोरनि खेथिखौ जोंनियाव खम मावो आरो आबादखौ
औ औ
दा नोंथांङा सोंनाया नैबे जोंनि ओनसोलावथ' रासायनिक हासारखौ जों एसे बाहाया? मिथिंगायारि मोननाय जि हासारफोर बे गोबोरखनिफ्राय लानानै न'खरनि दाखोर दाला बेफोरखौनो होयो आरो। दा बिनिफ्रायथ' बेराम आजार जानाया जोंनियाथ' गामियारियाव खम जायो। दा नोंथांङा नायोब्लानो नोगोराव थानाय जायफोर सुबुंफोरा सोरबा सुगार जायो। सोरबा हाइ प्रेसार जायो सोर बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगियो दा बिथांमोननि बेरामनि गुबै जाहोना जाहैबाय जानायनिफ्राय जायो। दा बिथांमोना बाजाराव जिखिनि मुवा बेसादफोर मोनो बांसिन बिनिफ्रायनो बायनानै जायो। खिन्थु गामियाव जाय बिथांमोना थाबोदों? बिथांमोनहा गावनो न'आवनो मावनानै